हेल खोनादों आङो । दायो आं नोंजों मोनसे रालायनो थाखाय मोनसे टपिक लाना फैदोंमोन । नोंथाङा फ्रि ना दायो औ दायो आङो माने बर'नि ट्रेडिसनेल ओंख्रि इसे सावरायनो हागोन ना? औ। दायो आं माने नोंनाव नार्जिजों अमाजों एसे फोरमायनो हागोन ना लोगोआ? औ।
नारजि अमा होनोब्लाथ' ओ जोंना जेरै नारजि अमा संनो थाखाय जों गिबियावनो ओ फाथो मैगंखौ सिनायो दा लोगोआ?
औ सिनायो ।
खानानै गिबियावनो बिलाइखौ आराम खानानै साफानो बेखौहाय सान्दुंआव फोराननानै लाग्रोनांगौ फोराना लाखांनायनि उनावहाय बेखौ मोजाङै आरामनो साबफा फोरानखांनायनि उनावहाय बेखौ गोबाव बो दोननानै जानो हायो नाथाय जों जेब्ला जानो अब ब्लाहाय बेखौहाय बख'नानै आरामनो बासिनानै एसे साफानो सोमस्रोमना दोननांगौ आरो से गोबाव टाइमनि थाखाय बिनि माबाया खारनायनि थाखाय माने गोखाया बांद्राय गोखा जायो नालायथो बेनि थाखाय गोखाखौ खारहोनो थाखाय सोमनानै दोननांगौ सोमनानै दोननायनि उनावहाय बे खौहाय सोमना दोनबाय जेब्ला नोङो बे खौ अमाजों संगोनबा नोङो अमाफोरखौ लाबोनानै लाफैबाय बाजारफोरनिफ्राय लाबोनानै दोनफैबाय एबा नारजिखौहाय सा बे सोमना दोननाय नारजिखौहाय आरामनो बोखांनानै सुबाय साफानो दै मोजां साफा सुनानै बेखौहाय सुना लाखांनायनि उनावहाय आराम रु रुगारनांगौ माने एखौहाय नारजिखौ रुनानै लानांगौ रुखांनायनि उनावहाय बेखौहाय रुखांनायनि उनाव आरो आरोबाव नारजिखौ खेनथि सुबावनांगौ मानो साफानो
उम
सुखांनायनि उनावहाय ओमफ्राय नारजिखौ खारैजों माने एसे एव एवथमनाय बायदि खालामनानै लानानै बिनि उनावहाय दै होनांगौ खारै होनानै मोजां गोदौ होनांगौ बिनि उनावहाय माने खारै नांबा हरसिं गेब्लेखायो गुरै जा थायो गोबाव आरो माने जोंनि बे ओंख्रिखौ रुगारनानै लाखांनायनि रुगा रुगारखांनायनि उनावहाय बेखौथ' एवफ्रामबाय खारैजों खारैजों एवखांनायनि उनावहाय बेखौ आरामनो जेब्लाहाय गोन अब्लाहाय बेखौ सागं होननायजों सानानै होनांगौ माने साना होनायनि उनावहाय बियो दोखो दोखो मिस मिस जेब्ला गेब्ले जोबगोन अब्लाहाय नोङो अमा बेदर खौ एवफ्रामनानै लानांगोन एबा मोनजासे इदिनो आदा खावरिया मोननाय एवनानै ला नानै बेदरखौ होनांगोन होनायनि उनावहाय संख्रि बानलु आरामनो मस्ला मस्लि जोम होनानै नोङो बेखौ आरामनो ओ संनाया जेब्ला मोनसिगोन अब्ला बेवहाय गंगार दुन्दिया एबा दुन्दिया होनो हागोन खांनायनि उनावहाय साखि नायनानै संख्रि नांदोंना नाङाखै खारै नांदोंना नाङाखै मोजांनो गोथाव जादोंना जायाखै बा गोथावथ' जाखायो संनो रोंबानो जेरै गोथाव जादों जायाखै साखिनायदो नोङो संख्रिनाङाखैबा मोजाङै होदो मस्ला मस्लि ज्रोमनो गोथावनो ओमफ्राय बिनि उनावहाय नोङो जानो जानोसैबा आरामनो जादो बेखौहाय आरो नोङो बे नारजि ओंख्रिखौ गोबाव दोननानैबो जानो हायो दानि जुगाव बे नारजि ओंखि खौ माने बुहुद खम जानायखौ नुयो आरो बारा एसेबां संनानै जानाय नुङा मानोना गोबाव टाइम लायो नालाय
उम
जलदि माने फट जानायखौल' नागिरो थाब थाब जानायखौल' आरो नारजि ओंख्रिखौ दानि जुगावहाय गोबां हटेलफोरावबो मोननाय जायो दखानफोरावबो मोननाय जायो बाजार फोरावहाय माने जायो बिदिनो आरो अमा अमा बेदरखौ होनोब्ला अमा बेदरखौ नारजि अमा बेदर होनाया नों मेजियाम गोजाबो होनो हायो एबा मो मोजांखौबो होनो हायो मेजेम गोजाखौ होयोबा बांसिन टेस्टि जायो माने गोथावसिन मोनो आङो आङो आरोना मालायखौथ मिथियां गोथाव मोनो आरो
औ
ओमफ्राय नोंथाङा माबायदि नोंथां नोंसोरनिथिं माबायदि सङो नों फोरमायना होनो हागोनना इसे
औ
उ
दा आङो एम्फौजों अनलाजों संनायखौ एसे माने फोरमायनो सानबाय दायो जोङो एम्फौ जों अनलाजों संनाय होनोब्ला जोङो गिबियावनो एम्फौखौ माने न'नि एम्फौखौहायो माने जिरनानै लाग्रोनाय जायो बेनि उनावहाय जोङो बेखौहाय मोजाङै सुनानैहायनाय माने मोजां सुनानै बेखौहाय एवनाय जायो आरो गोरा गोरानै जाथे बियो माने राफोद जायो बिनि माने ओंखारनाय दैया खारनायनि आरो खोनादोंना लोगोआ बेखौ माने एसे एवफ्रामनानै जोङो बेखौहाय बसोनाय जायो आरो एओमफाय बेनु नावहाय जङो बेखौफ एमफो बायो थावाव होनानै मोजाङै माने एवनाय जायो आरो बिदिनो हालदै संख्रि होनानै बे एवखांनानै दोननाय जायो फारसेथिंनो जोङो एम्फौ जों अला जों सङोब्ला जों फारसेथिंहाय गिबियावनो जोङो बे माइरंखौहाय सोमनानै दोननाय जायो बिनि उनाव हाय जोङो फास मिनिटसोनि उनाव बे माइरंआ जे रुयोब्ला दैया गसर गारोब्ला जोङो बेखौहायो उवालाव दोननाय जायो। माने गोदायनो आरो गोदोनियाथ' उवालाव उवालजोंनो देयोमोन जाबोयोमोन। दानि दिनावथ' माने उवालखौनो नुनो थांला बुहुत खम जाबाय माने दानि दिनाव जोङो माने मेसिनावनो एबा थौसिफ्राव देनानै जानाय खौनो जों नुनो मोनो आरो। दायो जोंनि दिनाव माने बेवहाय माने देखांनायनि देखांना लानानै जोङो दै दैखौ माने गुदुं खालामग्रो आरो फुदुंग्रोयो जेखौ गुदुं खालामो जेब्ला जोङो बेवहाय जेब्ला दैया गोदो अब्ला जोङो बे अन गुन्दैखौहायो फोनानै माने एग्रिाहोनाय जायो आरो बे एग्लिबाय थानायावहाय जोङो बेवहायनो माने खारै होनाय जायो आरो। अनला ओंख्रिआ जोंहाथ' खारै नंआबा माने जाया नालाय। बेवहाय खा रै होनानै जोङो बेखौ माने जाहाथे बे अनलाया गोदैयैनि थाखाय जों गोबां माने देग्लिबाय थानांगौ जायो आरो। बिब्ला ए लैयो अब्ला बेवहाय गोदौ गोदौ माने गोदौबाय थानाय समावनो जों बै एवखाना लानाय एम्बुखौ होनाय जायो आरो। जेब्ला एम्बु खौ होयो अब्ला जोङो बेवहाय माखासे बेवहाय संख्रिबो होदेरनाय जायो जाहाथे बेयाव नांनाय नांनाय जसेबां माने होनाय जायो आरो। बेनि उनावनो जोङो दस मिनिट एबा फन्द्र मिनिटसो माने गोदौ होबाय थानांगौ जायो आरो। जाहाथे बै एफौआवबो मोजां मोनो आरो ओंख्रियाबो गोथाव जानायनि थाखाय जेब्ला जोङो मिनिट एबा फन्द्र मिनिट गोदौहोखांनायनि उनाव जोङो ओमफाय बेखौहाय माने नों माने गंगार दुनदिया एबा माने दुनदियाबो होनो हायो बे ओंख्रिया गोथाव जानायनि आरो मस्लाबो एसे होनो हायो। बेखौ होखांनायनि उनावहाय जोङो दसे गोबां ना दाननानै बेखौ जोङो संख्रि साखिनाय जायो जोंना संख्रि साखिनायाव अब्ला बेयो संख्रि नाङोब्ला जोंङ बेखौ खांनानैहाय जानाय जायो आरो बे ओंख्रिखौहाय बेनि उनाव बे बर'फ्रा खौ जोबोद गोथाव मोनो गोदोनिफ्रायनो जाबोनाय आरो बे ओंख्रिया ओंख्रिखौ मोनजायोब्ला जोङो बयबो उदै बुंजासे ओंखाम जानो हायो आरो दा बे ओंख्रिखौहाय गुबुन हारिया स संनानै जानो रोङा जोंनि बर'फ्रावल जानो हायो बे ओंख्रिखौहायो जोङो दायो बे ओंख्रि औ गोबां माने हटेलफ्राव मो जानाय जायो माने मोनजायो आरो आथिखालाव आरो बे ओंख्रिखौहाय बुरजा संखानाय जायो मानोना जोङो बेखौहायो अखानायैबो जाजायो माने बे ओंख्रिया आरो बे ओंख्रिया जोंनि मोनसे बरनि मोनसे मुंदांखां बि आरो दा नोंथाङा खारैखौ मारै बानायो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
खारैखौ फोरमायनो हागोन खारैखौ जोङो गिबियावनो खारै बानायनो थाखाय गोबां बुस्थुनिफ्राय खारै बानायनो हायो जोङो। जोङो जेरै थालिर दंफाङा थालिर दंफांनिफ्रायबो खारै मोनो जोङो थालिर दंफांखौ गिबियावनो होन दाननानै लानांगोन आराम नो फिसा फिसा मिजि मिजि थालिरनि माने बिफांखौहाय मिजि मिजि दाननानै लानानै आरामनो सान्दुंहाय फोरानना होनांगोन फोरानना होनांगोन आरो मोजां सानदुं गोसोआव फोरान ना होनांगोन साफा जायगायाव दोननानै। बेनि उनावहाय जेब्ला साननै सानथामनि उनावहाय खारैया बे माबा थालिर दंफां फोराननाया रानोना अब्लाहाय बेखौ आरामनो बुथुमनानै जमानो मोनसे जायगायाव आराम स जायगायावहाय बेखौ सावनानै सावखांनाय सावनानै लानांगोन मोजाङै सावना लाखांनायनि उनावहाय बेखौहाय जोङो जेब्ला सावखांनानै थान्दा जायो। सावबाय जेनेबा मोनाबिलियाव सावबाय सावनायनि उनाव न नेक्स् दिनाव हाय फुंफोरावहाय बेखौ थान्दा जायो अब्लाबो गुसु जायो अरखि जानाया खारो बेखौहाय जोङो बेखौहाय जोङो आरामनो दै एसे सारसि सारस्रोनो ला दु बानायना लानांगोन लादु बानायखांनायनि उनावहाय बेखौ आराम सान्दुंआव फोरानना दोननांगोन फोरानना दोननायनि उनाव हायो आराम जेब्ला रानो बे लाद खालामनानै फोराननाया अब्लाहाय जोङो खारै महरै दिहुननो हागोन जेरै बेखौहाय जोङो दिहुननो थाखाय बथल बथलफोरखौ जेरै सुफ्लंनानै गुदुं बानायनानै एब्ला एबा बेखौ एसे जि-जिगाब होस्रोनानै आरामनो खारै खौ होनानै बरहननो हायो माने खारैनि हांगारा गुलांफायैनि थाखाय आराम साबफानो बिनि उनावहाय खारैया रेडि जासिगोन आरो।
खौ एसेयावनो फोजोबनाय जासिगोन ना।
औ।
औ।